हेलौ हेलौ
खुलुमबाय नोंथां खलुमबाय
खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां। खलुमबाय
औ
नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
औ नोंथां नै ओरैनो दं आं न'आव गरम बोथोरनि जानायनि थाखाय आं दा मोनसे दंफांनि साया सिङाव जिरायनानै दं आं आंजों लोगोसे आरो दङ माखासे आङो फोथारनि बोरमाफोरखौबो नाहगासिनो दं फोथाराव माबायदि ओ बोरमाफोरा आदार जादों बा फोथारनि मोसौ मोसौ मैसो बा फोथाराव माने जोंहा बोरमा हेगारो नालाय बे बोरमा हेगारनायखौ आङो माथिं थांदों बेखौनो नाहरगासिनो दं आरो नोंथां गरम बोथोरनि थाख खाय आं बिफां सायावनो जिरायनानै दं हारसिङै नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां
नोंथां आं दा ओरैनो दंफां' सिङाव जिरायनानै दंथैयो दासिमहालागै खोनानो मोनदों नोंथांमोननि जायगाथिं गोबां माइ आबाद जायो आरो मैगं थाइगंआ गोबां जायो होननानै खोनानो मोनदों माबायदि
नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो जोंनि ओनोल ओनसोलाव ओ सम लायै आरो बोथोन लायै आबादा मोजां जायो बा गोबां दै जायोबा जों आबादखौ मोजां मोननो हाया जुदि जोंनि ओनसोलाव गोबां अखा हायालासिनो जुदि ओ मोजाङै माइखौ गायनो हायोब्लाथाय जोंनियाव खोब मोजां आबादखौ मोननो हायो आरो बिदांफोराबो गोलाव गोलाव जायो बा आबादारिफोरा बेफोरबायदि मोनोब्लाथाय गायनो मोजां मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङा ओ मा खालामनो मोजां मोनो बा नोंथाङा आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो दं
आथिखालाव सोलिगासिनो दं होनबाथ' जोङो दा साख्रि बाख्रि गैया हिसाबै जों आबाद मावनानै जाखानांगौ आबाद मावनानै जों सोलिनांगोन खोनानो मोनदों नोंथांमोननिसिम गोबां आबाद जायो हमना ला माइ आबाद जायो माइ आबादजों लोगोसे मा मा आबाद नोंथांमोननिथिं मावनाय जायो
अ जोंना नोंगौ दा आथिखालाव जोंना दा बे दैज्लां बोथोराव जोङो बानलु आबाद जायो बानलु आबाद मावनाय जायो बिनि बिनि उनाव जोंना आरो लिस्रि आबाद मावनाय जायो बिनिफ्राय तुरबुस आबाद मावनाय जायो बिदिनो बायदि बायदि दा दैज्लां बोथोर फ्राव जोङो मावनाय जायो जायनि जा जोङो थांनानै थानायनि राहाखौजों राहाखौ बेयायनो मोन मोननाय जायो दा जोङो दैज्लां बोथोराव होनबा जोंना गोबां गोरान खिथि दं बेखौ आङो नामखौ मख'जोब ब्ला अब्लाबो जों बैफोरबायदि हाबाफारिखौ मावगासिनो दं नोंथां नोंथाङा आरो माफोर बुंबावगोन नामा बिनि सायाव
नंगौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों जे आबाद मावनायखो जोबोद खम जों नुनो मोनदों आबाद मावनाया खम जालांदों नाथाय मैगं थाइगं दामा बारा जालांदों बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन
नोंगौ नोंथां जों जुदि नोंथाङा दानिसो बुंबाय आबाद मावनायनि खमा आबाद मावनायनि सुबुं अनजिमा बा आबादारिफ्रा गोबां खम जादों जायनि जाहोनाव बा फिथाइ सामथायाइ बा मा होनो मैगं थाइबाबा गोबां दामबो गोलैदों नोंगौ आथिखालाव जोङो आबादारिफोरा बांसिनै आबाद मावनायाव गोसो होलाबा दङो गोबां गोसो होग्राबो दं नाथाय जौसे पारसेन्टाव सिक्सटि फाइभ पारसेन्टआल' आबाद मावनायखौ जों नुसै बिनि जाहोनावनो आबाद मा होनो फिथाइ साम थाय बा मैगं थाइंफोरा बाजाराव बा हाथायाव दामा बांसिन गोहोम खोलैदों आं आरो बेफोरबो आरो मोनसे जोंना गोबाङै मा होनो मैगं थाइगंफोरा आथिखालाव बाजारनिया एसेबां मोजां नङा बांसिनै जोङो मुलि होनाय बा मेडिसिन होनाय जों मैगं थाइगंखौसो मोननाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि देहाफोराबो बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो जानानै थायो थायोब्लाथाय जोंनि देहाया गोबां गोहोम खोलैगोन जोङो बेनिखायनो बाजाराव मैगं थाइगं बायनायखो जायालासि दिनो जोङो बांसिनै साफ्रोमबो न'खरनि सोद्रोमा बा साफ्रोमबो गामिनि बा गासै ओनसोलावनो जोङो गावबा गाव न'खराव आबाद मावनाया मोजां मानो होनोब्ला आबाद मावनायनि थाखाय जों बयबो रोंनांगौ आबादनि आबादखौ मावनानै मावनो रोङोब्लाथाय जों साफ्रोमबो जि नांगौ जानाय बा आ मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो गाव गावनो मा होनो दिहुननानै लानो हागोन बा जोङो हााइनिफ्राय जोङो बायनो गोनांथि जानाय नङा जोङो हाथाइनिफ्राय जोङो जेरै मेदिसिन होनाय मा होनो मुलि होनाय बा मैगं थाइगं जों बायनो जानाय नङा बे बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो आबादखौ न'आवनो बांसिनै गायनांगौ आथिखालाव माने जोङो बांसिनै हाथाय बाजाराव खम बेसेनाव मोननायनि जाहोनाव आबादारिफोरा माने आबाद मावनायाव खम जानायखौ नुनो मोन्दों नोंथां आंनि साननाय मथिब्ला बेफोरबायदिनो जादों होननानै आं नोंथां नोंथाङाबो बि बिनि सायाव मा सानो नोंथां
औ नंगौ जोङो आबाद मावनाया खम जालां दों गुबुननि जों जेनेबा हासार होनाय मैगंखौ बायना जादों बेमार आजारा बारा जालांनायखौ जों बे समाव नुबायन नुबाय थादों जोंनि गामि ओनसोलाव दिनैनि दिनाव जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा हाथायाव बाजाराव मैगं बाहैयो नाथाय टाउन सहरनि मानफोरा दिनैनि दिनाव मैगं थाइगं बायना जानायखौ खम खालामदों नाथाय माानो टाउन टाउन सहरनि मानसिफोरा गोदो मैगं बायोमोन नाथाय दा मैगं बायलिया दिनै गामि ओनसोलनि मानसिफ्रासो उल्था मैगं बायनो थांनायखौ जों बे समाव नुबाय थादों गामि ओस सोलाव हा थानानैबो आजिखालिनि दिनि दिन दिनैनि मानसिफोरा माने मैगं थाइगं खि बाथि मावैफोरफोरखौ बानाय जालांबाय बायना जानाया बारा जालांबाय बेखायनो बेसेना बांबाय खेथि मावग्राया खम जालांबाय हासार होनाय मैगं जाबाय मुलि होनाय मैगं जा जायै जायै दिनैनि दिनाव बेमार आजारफोरा जानायफोरखौ नुबाय थानाय नुबाय थानाय थाथदों आरो
नंगौ नोंथां नंगौ आरो नोंथाङा माखासे बाथ्रानि सायाव आरो सावरायबावगोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा दा ओंखामसे सांबाय ना
नोंथां आङो फुंबिलिनि बा फुंनि ओंखामखौ आं जाखांबाय जाखांनायनि उनाव आङो दा गावनि बा आंनि खामानिनि थाखाय आङो थियारि जागासिनो दं बा ओरैनो दा माखासे माबायदि खामानि मावनांगोन बेनि फारसे दा आङो सानगासिनो दं नोंथां नोंथाङा दा मा खामानि मावगासिनो दं नोंथां
नोंगौ नोंथां दैज्लां बोथोर लोगोसे दैज्लां बोथोराव जों गासिबो जोंनि आबाद जबा फोथार माइ आबाद होननानै बुंनांगोन बे माइ आबादाव जों नांथाबनांगोन दाथ' दैज्लां बोथोर आबाद मावाब्लाथ' जों मोनजाखानाय नङा जों बोसोरसेनि जिथुनाखि जानाय बे जानाय आदारखौ जोङो बे समावनो जों बुथुमनानै लानांगोन नङा होमबा बेनि थाखायनो जों आबाद बोथोराव ओंखारनांगोन गरम बोथोरबाबो दा आबाद मावनायनि सिजेन दा नोंथांमोननिथिं आबाद मावनाया सोलिदों ना सोलियाखै माबायदि सोलिदों मा मा आबाद मावदों अखा हादोंना हायाखै माबोरै आबादखो मावो माबोरै जों आबाद मावोबाथाय बांसिन मुलाम्फा मोननो हागोन बेनि सायाव नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलाय बाय
औ नोंगौ नोंथाङा जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदिनो जों आबादखौ मावनोब्ला जोङो गोरान ओनसोलाव जोङो गोजान जायगानिफ्राय मिसिंजो दै लाबोनानै जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो जायनि जाहोनाव जोङो मोजां फिथाइखौ खौ मोननाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नङा जोंनाव अखा हाखायो अखा हानायजोंनो जों माइखौ गायनो हायो अखा हाबाय थायोब्ला जोंहा बांसिनै माने अखा हाबाय थायोब्ला जोंहा बांसिनै माइ गायनो हाय हायैबो जेंना जायो मालाबा समाव माने अखा हानायनि दैेजेजों जों गायनानै माइखौ जोङो आबादखौ जोङो मोजाङै मावनानै जोङो माइखौ मोजाङै मोननाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाथ' बेफोरबायदि नङा नोंथांमोननि ओनसोलनियाव माने ओ गोजान जायगानिफ्राय दैखौ लायनानै जे गायो नामा नोंथां
नोंगौ नोंथां जोंनि जागाथिं माने अखा अखाया
जोंनि जायगाथिं माने बारा सोमोन्दो गैया जोंनि जायगानो जाहैबाय गावबागाव हा हा गावबागाव सिमा सिमायाव गंफा गंफा बरिं गायनानै लाखानाय जादों जों अखा सिम जोंनि गायनाय फुनाय रिडि जागोन अब्लानो जोङो दै सारनानै बे हन्दा लगायनानै जों माइखौ गायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो गोजान गोजाननिफ्राय जों दै लाबोनानै माइखौ गायनांगौ जायो गोजान गोजानखौ दै लानै खोथि फोनांगौ जायो गोजान गोजाननिफ्राय हाजिरा लाबोनानै जों माइखौ गायनांगौ जायो गोजान जों हालेवनांगौ जायो दिनैनि मोसौजों गासिबो न'खर न'खर टेक्टर जाजोब्बाय दिनै फोथाराव मोसौ गैलिया मोसौ गैयैनि जाहोनाव मोसौ गोबोरखि गैलैयैनि जाहोनाव दिनै माइ आबादा खमलांनो हमदों हासार गैयिनि जाहोनाव दिनै माइ आबादा माने एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा दा नोंथांमोननि ओनसोलथिं दैलां मेसें बोथोर माबायदि आबाद मावो नोंथांमोननिथिं मोसौजों आबाद मावनाय जायो ना ट्रेक्टरजों आबाद मावनाय जायो बे समाव नोंथां
औ नोंगौ जोंना बिदिनो माखासे अ सुबिदा लायै सुबिदा जों आबाद खौ मावनाय जायो बिदिनो सोरबा मोसौजो दा आं जोंनाव बिदिनो सोरबा सोरबा मोसौ जोहो मावनायबो जायो जोंनि ओनसोलाव मानो होनोब्ला जोङो मालाबा समाव जों टेक्टरखौ मोनजोबा जायो नालाय जोङो आबादखौ गायनो थाखाय जोङो मोसौजोंबो जोङो गायनाय जायो बा जोङो माबा मोनसे आबाद मावनो जेरै जोङो दुन्दिया आबाद बा जोङो लाइ आबाद बेसर आबाद मावनोब्ला जोङो गावनि न'आव जानो थाखाय आन्था जोङो जाग्रोनो थाखाय जों बे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मोसौजों हालेवनाय जायो बा जोङो माबा मोनसे सुबिदा बा सोरखौबा लानानैबो जोङो बेे टेक बा जोङो खदालजों जावग्लिनानैबाबो जोङो बे मैगं थाइगं जों फोनायबो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माखासे जों सुबिदा लायै सुबिदा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावो बिनिफ्राय जोङो माने बिदिनो बयबो लोगो नांनानै मालाबा समाव जोङो मोसौ ज' हालौवो गोदो गोदाय जोंनि समाव मा होनो जों नुबोनाय बा खोनाबोनाय जोङो बयबो रायजो राजाफोरा माइ गायनोब्ला मोसौखौ न'खरनिफ्राय लांनानै बयबो हालेवनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदिया गैलिया जोंनि बा आथिखाल बा गोबां जायगा बा गोबां ओनसोलावनो जों नुनो मोनसै दा बांसिनै रायजोनि हालेवनायफोरखौ दे ट्रेक्टरजों हालौवो ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबादफोरखौ गायनाय जायो आरो आथिखालाव जोङो बांसिनै जोङो मा होनो माइ हानायखौ जोङो टेकनिकेल बा गोदान मुगानि बा मेचिन ओंखारनाय मा होनो गारिजों जोङो माइखौ हानायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो माखासे जों आथिखालाव जों माखासे गोबां गोदान गोदान ओंखारबाय बिनि सायाव जोङो सोनारनानै जों हाबाखौ माव मावनायखौबो नुसै दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बबियैनो दोनथ'सै नोंथां दे गोदोनसै